हेलौ औ
औ खोनादों
खोनादों दे
औ बुंलाय देलाय
दिनै जोङो नआव जोङो मा मा जुनारफोरखौ फिसिजायो आरो फोरनिफ्राय जोङो मा मुलाम्फा फा मोननो हायो यो बेखौ
औ औ सावरायजागोन
औ नोंथाङानो बुंग्रोदो जोङो नआव मा मा जुनारफोरखौ फिसिनो हायो?
जों नआव जुनादफोरखौ फिसिनो हायो होनब्ला गोबां जुनारफोर फिनो हायो जोङो जेरै दाउ अमा हांसो बोरमा मोसौ आरो बिदिनो बायदि बायदि जुनारफोर जों फिनो हायो आरो नआवहाय नङा होनब्ला?
औ हायो औ
औ जों बेखौ नआव फिसिनानै जों बिफोरनि जोङो बिफोरनि मुलाम्फा मोननाया जाहैदों जोङो जों गावनि न'खरखौ जों बिफोरजों नआव फिसिनानै जेरै अमाखौ फिसियो बर हारिया अमा फाननानै जोङो रां आरजि जिनो हायो आरो जों बर' आइजोफोरखौ अमा फिसिनानै गोबाङानो रां आरजिनाय बा नखरखौ सालायनायखौ आं नुबोबाय थादों आरो नोंथाङा मा बुङो?
औ आंबोथ बेबायदिनो नुबोगासिनो बर आइजोफोरा अमा फिसिनानै आयजोल' नङा आथिखालाव हौवाफोराबो अमा फियो अमा फिसिनानै माने रां खामायसै आरो
औ औ
बेबायदिनो जोङो औ बेफोरनि अनगायैबो जोङो आरोबाव माने ओ फिसिजानाय हिसाबै जोङो ओ ओ मोन मानैसो जुनार फिसिबावो नामा जेरैबायदि मैद देर गराय मैसो बेफोरखौबो जोङो फिसियो ना सेसाफोरखौबो जोङो फिसियो औ बेबायदिनो आरोबाव फिसियो जानो हागौ आं बेखिनिखौ नुनायखौ बुंबाय
औ गोबां फियो।
औ मैदेरफोरखौबो न'आव फिसियोब्ला जोंङो ओ मैदेरजोंहाय जों गोबां खामानिफोरखौनो मावनो हायो जोंङो गोजान-गोजानहाय थिखांनानै लांनो थाखाय मुवा बेसादफोरखौ जोंङो मैदेराव थिखांनानै लांनो हायो आरो न'फोरखौ सिफायनो थाखाय इफोरावबो जोंङो मैदेरखौ बाहायनो हायो। दंफांफोरखौ बुखुनाय फ्रावबो नो गोबां हेफाजाब जायो।
औ नंगौ रा।
औ आरो गरायफोरखौबो फिसिनायखौ नुनो मोनो। गराय गारि जों आगोलावसो बुंङोमोन ना गराय गारि दं होननानै।
औ औ औ नंगौ।
औ गरायफोरजों गोजान-गोजान जायगा हान्थिनो दावबायनो थाखाय जोंङो गरायफोरजों थांङोमोन आगोलनि दिनाव। आथिखालाव बो सोरब-सोरबा गराय फिनायखौ नुनो मोनो।
औ नंगौ बांसिनानो आजिखालि नुनो मोनला आरो थेवब्लाबो साफा सानै फिनायखौ जों नुनो मोनो आरोना।
औ औ दा फिसिजानाय हिसाबै बेफोरखौबो जोंङो रायखांनो हायो आरो।
औ हायो।
औ दा जोंहा आरो बोरमा आथिखालावथ' गोबां सुबुंफोरानो गामियाव थानानै बोरमा फिसियो फोथार थानायफोरा ना। खाथियाव फोथार थायोब्ला दैमा जिंङाव अम दैमा थायोब्ला जोंङो बोरमाफोर फिनानै ओ रांबो खामायनो हायो। आरो बोरमानि बेसेना थ' गोबांना दाना ओ केजिसेयाव नो दाइनजौ गुजौ बेबायदि।
दाइनजौ गुजौ औ
बे बेफोरखौ नायनानै जोंङो बोरमाफोर फिसियोबा गोबां मुलाम्फा जायो होननानै सानो आरो। जोंहा जिहेटु बोरमाया ओ गांसोसो जायो जोंङो बोरमानि थाखाय आदार एक्सट्रा बारा बायलायनानै होनो गोनां गैया। हा मोजां गांसो जाहोयोब्ला जोंनि बोरमाफ्रा मोजां देहा जायो मोदोम थायो अब्ला जोंहा गोबां बेसेन मोननो हायो आरो बोरमानिफ्रायबो।
औ नोंगौ
आरो बेबायदिनो मोसौ मोसौ फिसिनानै बो जोंहा गोबां मुलाम्फा जायो। ओ आथिखालाव हालेवनि हालेवनाया खम जाबायब्ला बो जेनबा मोसौ गायफोर फिसिनानै जोंङो मोसौनिफ्राय गायखेर मोननो हायो। आरो गायखेरफोरजों जोंङो गोबां ओ जाग्रा जिनिसफोर बानायनो हायो। जेरैबायदि मिस्टि बानायनो हायो। पनिर बानायनो हायो। घिउफोर बानायनो हायो। जोंङो दइ गाखेर गायखेर दाखा बानायनानै जानो हायो बेफोरबोथ जोंनि थाखाय जोबोद मोजां जोंनि देहाया गोयै थायो बेफोरखौ जायोब्ला।
औ नोंगौ
दा आरो नोंथाङा नआव फिसिजानाय ओ ओ जुनारफोरनिफ्राय मा मा मुलाम्फा जाबावो बेखौ बुंनो हागोन।
नआव फिसिनाय बिदिनो जुनाद फोरनि बागै जोंङो फालांगिबो मावनो हायो आरो जुनादजोंहाय। गोबांङानो जों फालांगि मावनाय नुयो नआव फिसिनाय जुनादफोरजों औ जेरै गोबांङानो गोबां दाउ अमा लानाय नु यो आरो अमाखौबो आथिखालावहाय दस थाख्लाय फन्द्र थाख्लाय लानाय नुयो आरो।
औ
औ जों बिदिनो नुयो गोबां
औ आरो दाउफोरखौबोथ' जोंङो खासि बानायनानै दोननानै गिदिर-गिदिर बानायनानै जोंङो दाउ फाननो हायो आथिखालाव ना।
औ औ आथिखालाव दावखासिनि औ दाउखासिनि दामाबो थ' बांबाय नङा होनब्ला?
औ नोंथाङा दाउखासिनि बेसेना दाउखासिनि बेसेना बेसेबां बे खौ मिन्थियो नामा?
दाउखासिनि बेसेना माने हायलाय गोजौ जालाय जायो आरोना। मालाबा जोङो नै नैरोजा थाम रोजा ख्लायम मोनो आरो दाउला खासि मासेयावहाय जोंनि नै बेयावब्ला औ जोंनि बे ओनसोलावबा जों बिदिख्लाय मोनो आरो नैरोजा थाम रोजा ख्लाय मोनो आरो जोंनि ओनसोलाव।
औ
औ जोंनि ओनसोलाव बेबायदि आरो दाउला खासिनि बेसेना आरो दाउला खासिल नङा दाउजोफोरखौबो जों गोबां फिनाय नुयो गोबां बिदिनो न'खरसेयाव गोबाङानो बिदिनो दाउफोरनि फालांगि मावो थ्रिसथा सल्लिसथा ख अ थामजि ब्रैजि ख्लाय जों दाउफोर नुनो मोनो नखरसेयावहाय। नङा होनब्ला? औ औ गोबाङानो बिदिनो फालांगि मावनानै बिदिनो गावनि नखरखौ बिदिनो सलिबोगासिनो आरो बर' हारियाथ गोदोनिफ्रायनो बिदिनो दाउ अमा फिसिनायजोंनो नफोर खुंबोदों। नङा होनब्ला?
औ
औ जों बिदिनो गोबां जोंनि जोंखौ हेफाजाब होयो आरो बिदिनो।
औ बेबायदिनो जोङो सैमा बा मावजिबो फिसियोना बेफोरनिफ्रायबो जों मुलाम्फा मोननो हायो होननानै नोंथाङा मिथियो नामा?
मुलाम्फा मोननो हायो होनना औ मोनो मोननायालाय जों सैमा फिब्ला जों नआवहाय सैमा फिब्ला जोङो गोबां बिदिनो सिखाव दाखेटफोर फैब्ला सैमाफोरा सिखाव दाखेटफोरखौहाय जोंनो स सोङो आरो सैमाफोरा सोङो जों बेफोराव मुलाम्फा जायो जेन जोंनि बुस्थुफोरखौ जिनिस बुस्थुफोरखौ जेन सिखाव फैब्लाबो जों सिखाव दाखेट फैब्लाबो जेन जों मोननो हायो सहसावनो आरो जों मावउजिनि मुलाम्फ फाखौ नायोब्ला मावाउजिखौ जों नआव फि फियोब्ला मावाजिया जेन जोंनि बे एन्जर माइफोर माबा जानायफोरखौहाय जेन मावाउजिया हमो एन्जरखौहाय जों बेफोर जों बेफोर मावजि अमाखौ माव सैमा मावजिखौ फिसिब्लाबो जों बेफोरजोंबो बिदिनो मुलाम्फा जायो आरो।
औ दा बेबायदिनो आगोलनि सुबुङाहाय ओ गोबां माइ गायोमोन नालाय ओ माइ बाख्रिफ्रानो गंनै गाहाम थायोमोन खायफा खायफा नाव दुलि थायोमोन। बेबायदि सुबुंफोरा मावजि फोरखौ गोबां फिसिनानै दोनोमोन मावजिफोरखौ फिसिनानै ओ दोनहोनानै एन्जरफोरनिफ्राय उदां खालामोमोन आरो। एन्जरफोरा जे माइखौ जानो हाया। बेनि थाखाय मावाउजिफोरखौ जिथा गाहाम फिसिनानै लायोमोन आरो न'खराव
औ औ।
आरो दा आथिखालावथ' सैमा फिसिनाया ओ गोबां मुलाम्फा जादों। दा सैमाखौ आथिखालाव ओ गुबुन गुबुन जाथिनि सैमा फिसियो। ना इयरसि ना माबा माबि जातनि सैमा फिसियो जोङो भुटानफोरनिफ्रायबो सैमा लाबोनानै फियो।
औ औ।
बेफोरबायदि सैमा लाबोनानै फिसिनानै ओ जोङो फिसा आजायनानै जोङो फिसा फाननानैबो आथिखालाव फैसा मोनो सैमा फिसिनानै।
औ औ गोबां बिदिनो रां आरजिनायखौ आंबो नुनो मोनदों।
औ। दा जोङो सैमा थायोब्ला ओ न'खराव मोजांबो सैमाफ्रा जोंनाव सिखाव फैयोब्ला सोंननानै हरो। जोंनि न'खरनि मुवा बेसाद फोरखौ सिखावफ्रा खावनानै लांनो हाया।
औ औ। जों बिदिनो गोबां
एन्जरफोरखौबोथ' फिसियोना सेसाफोरखौबो न'आवहायनो।
औ औ जों नुनो मोनो फिनायखौ।
औ बेफोरखौ जानो थाखाय फिसियो होननानै सानो ना फाननो थाखाय फिसियो होननानै सानो नोंथाङा?
जानो थाखाय मेन खोथायानो जाहैबाय जोङो बेखौ फिसिनानै जों बेखौहाय जों फालांगि मावो आरो। जों जायोबो औ। जोंथ' जाग्रा जों जायो। नङा होनब्ला?
औ नंगौ।
नोंथांजोआ बेखौ जानो मोजां मोनोना?
मोजां मोनो औ इन्जर फोरखौबो मोजां मोनो। जानो। औ आंथ' सानो बेदरखौ जानो थाखाय फिसिनायानो साबसिन नामा होननानै।
औ औ।
औ जों बेफोरखौ फाननानैबो जों गोबां रां आरजिनो हायो एन्जरफोरखौ फाननानैबो आरो सेसाफोरखौ फाननानैबो जों गोबां आरजिनो हायो न'आव फिसि नानै आरो आरो जों गाव जानोबो जों गाव जानोबो मोनो। फिसि-फिसियोबा। औ जों बिदिनो गोबां मोनो आरो गाव
आरो बे हांसोफोराबोथ' न'आव फिसिनानैनो जोंङो रां खामायनो हायो हांसोफोरनि फ्राय हांसो फ्रा न'आव फुख्रियाव बेरा दुमनानै दोनोब्लानो थायो बेवहायनो। गुबुननिबो जेबो खहा खालामा।
औ औ।
दा हांसोफोरा खुमब्राफोरजों जानो गोथाव आरो।
औ नंगौ जोबोरैनो गोथाव।
औ। बिदिब्ला जोंङो दोनैनि सावरायलायनायखौ बेखिनियावनो दोन्थ'नोसै ना
औ औ जोंहा समाबो जाबाय।
बिदिब्ला नोंथां दोनथ'नोसै।
औ दे गोजोनथा-गोजोननाय थाबाय।
औ दे।